ओम औ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथांनिसिम गोजोन बेलासेनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय।
अ अ
अ अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' फ्रियानो दं ओरैनो जिरायला बायनानैसो दं आंबो। लामायाव
ओ नोंथांनाव आङो दावबायनायनि दाव नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै मा मा मोनथिगौ? बेफोरखौ फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ हागोन उम ओरै रैनो जों सरासनस्रायै दावबायनाय बुङोब्लाथ' दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो बुङो। दा दावबायनाय बुङोब्लाथ दावबायनाया मोजाङानो मानोना दावबायनायजों जों गोबां जेनेबा गुबुन जाबसे जायगायाव दाव दावबायनानै गुबुन जायगायाव दावबायनानै गोबां माखासे ओ नलेज आरो खौ माबासिनो रोंगौथिखौ मोनथिनो मोनो जेनेबा थारैनो नआव थाबाय थानानै जोङो जेनेबा एसे टेनसनफोर जाबा गुबुन जायगायाव बेरायनाया मोजाङानो दावबायनायाथ जों गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो जेनेबा हायारि दावबायनाय अख्रांयारि दावबायनाय दैयारि दावबायनाय
औ
गोबां गोबां जायगायावनो जेनेबा जेसेबां मानि मानसिया दावबायो एसेबां मानि माखासे जेन गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै माखासे रोंगौथि मोनथिनाय बिसोरनि जेनेबा जानाय थानाय लोंनाय
औ
ने माखासे रोंगौथिखौ जों बुथुमना लाबोनो हायो आरोना
औ थारैनो
ओम ओरोनो नोंथाङालाय ओ मा मा जायगायाव दावबायफेरखो?
ओम आंथ ओरैनो बारा बेरायनायानो जाया
औ
ओहो फरायसालियाव थांनाय समफोराव मोननैसो जायगायाव थांनाय जादों ओ मानास हाग्रामा बेनि उनाव बगामाथि
औ
बेफोरावनो आरो
होमबा नोंथाङाबो नोंथाङा मा जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो जेनेबा हाजोआव ना बिदिनो नोगोर सोहोरफ्राव?
हा-हाजो सेर सेर ओ जेरैहाय जोंनि सुखि सुखि हाजो
उम
रागाव हाजो बेफोराव थांनानै जोबोर मोजां मोनो
औ
औ
उम होमबाथ नोंथाङा गुबुन जायगा गुबुन गुबुन रायजोआव बेरायाखै जानो हागौ?
औ गुबुन रायजोआव बेरायनाय जाया हैै दासान्दिआव
अह-अह होमबा नोंथांनो माखासे माबा खोन्थानोसै जेनेबा गुबुन रायजोआव बेरायबा बोरै-बोरै जायो
औ थारैनो नोंथाखो
गुबुन रायजोआव होमबाथ आं ओरै अरुणाचल प्रदेश ओ मेघालय लावसोल' थांदों आं गुबुन जायगायाव थाङाखै थांनायालाय
औ
उम नों हमना ला जोंनि-जोंनि रायजोनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो आइ एल पि होननाय मोनसे पासखौ बानायनांगौ जेनेबा बे आइ एल पि फास बानाय थांनानैसो नोंथाङा जेनेबा गु गुबुन जायगायाव थांनाय ना नों गुबुन जाय नि मानसि अब्ला नोंङो नोंनि माख माखासे दिटेल्सफोरखौ बिसोरबो नांगोन ओंखायनो बे आइ एल पि खौ लानानै नोंथाङा बेरायनांगौआ जायो आरो ना
औ
दा बेफोर जायगा बेरायनायाव जेनेबा बेरायनो थ गोबां जायगा दंङ जोंनिया बेयावनो सा सानजा ओहोम भारतआवनो दा बेफोरावनो दावबायनांगौ गोबां जायगा दंबावो दा माखासे रांङारि रांङारि माबानि थाखायनो बेरायनो हाया जायो आरो बेनो
रांङारि जेंनानि जाउनाव
रांङारि जेंनानि जाउनाव उम
औ
बेेनोबा नंङा आजिखालि ननिफ्राय ओंखारबानो दावबायबानो गोबां रांनि खरसा जायो जानाय लोंनाय ओहोम ओरैनोथ नों गारि सारिजों थांबाथ पार्सनेल गारिजों थांबाथ गोबां फैसा थांङो जेनेबा गुबुन रायजोआव थांबा आरो बि गुबुन रायजोआव थांनानै आरो जों मा मिथिनो मोनो होनबा बिसोरनि जानाय थांनाय लोंनाय आरो गुबुन मान जि गुबुन जों रायलायबा एसे गावनि रायलायनाय माबाफोरखौ एसे जेनेबा बांसिन मोजांसिन बालायनो हायो
औ बिसोरनि राव खौबो सोलोंनानै लानो हायो
औ राव सोलोंनो हायो माखासे बिसि जेनब बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो जोंङो सोलोंनो हायो आरो दावबायनानै
औ
नोंथाङालाय हायारि दावबायनायखौ मोजां मोनो ना अख्रां मायारि दावबायनायखौ मोजां मोनो
ओ आंथ दावबायनाय दावबायफेराखै नालाय मा बुंनो दा हायारि दावायनायखौ मोजांसिन मोनो होननानै बुंनांसिगोन आरो
अ अ हायारि दावबायनायखौ
औ
ओमफ्राय नों दावबायारिनि जेनेबा दावबायनानै माबाफोर मोनसे जेनेबा बुंनो सानो नामा दावबायारिनि फारसे जेनेबा माबायदि दावबायनांगौ माबदि थांनांगौ बेफोरबायदिखौ एसे माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा?
माबोरै थांनांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गुबुन हादराव दावबायहैनाय लोगो लोगोनो ओ बै जि गुबुन हादराव दावबायहैगोन बै हादरनि जानाय लोंनाय आरिमु गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै जोबोरैनो मोनथिनो मोनो ओ बेनि थाखायनो गुबुन हादराव दावबायहैनाया मोजां होननानै आं सानो।
औ
औ मानो होनोबा गोबां बिथि उम बिथिंनि राव गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनो लोगोसे बिसोरनि बिसोरो मा मायाव मा फोरबो खुङो बेफोर बेफोरखौबो मोनथिनो मोनो बेखि बेखिनियानोसै
ओरैनो दावबायनाय बुंब्लाथ जोङो जेनेब्ला जिटा गंसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा जों गोबां बेखौ बुं आं बुंसै आरो माखासे जेनेबा ओ मोनसे जायगायाव जों गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोबा गोबां सांग्राङै थानांगौ जेनेबा लोगोफोरजों हायोबा लोगोफोरजों ज ज थांनांगौ बेफोरखौनो होनजिबाय आरो
औ
मानो गुबुन जायगानि मानसिफोर आबहावाफोरखौ जों बारा मिथिजोबा थांनानै बारा माबाल जेनेबा गुबुन जायगायाव गाव गावनि बायदिबो खालामद्रायनाङा आरो
औ
एसे सांग्रां जानानै थांनायानो मोजां।
औ थारैनो नोंथां
उ
उ
नोंथाङा ओमफाय दावबायनायखौ लानानै जेनेबा माबा मोनसे मानि थाखाय दावबायनांगौ ओ जेनेबा मा मोनसे ओ माबोरै दावबायनांगौ एसे मिथिबावगोन नामा?
हेलौ
ओ खोनादों?
अ
ओं थ नोंथां होनदां दावबायनायखौ जेनेबा मानि थाखाय दावबायनांगौ जेनेबा माबोरै दावफोर एसे बुंथिबावनो नामा होनदां
ओ माबोरै दावबायनांगौ होनना बुङोब्ला आङो जेरै सिगाङाव बुंलांदों बेफोरबायदिनो ओ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ सिगांनि जों जोंनि राजा रानिफोरनि बायखोन्दा नेरसोन बेफोरखौ ओ बे बेरायनायनि गेजेरजों मोन ओस जोबोरैनो मोनथिनो मोनो ओ सिगांनि राजा रानिफोरा माबोरै जिउ खुंदोंमोन
औ
सोर राजाया सोर रानिनि थाखाय मा मन्दिर गोसोखांथि मन्दिर खालामना गालांदोंमोन। बेफोरबायदि सिगांनि बाइक खिनदा नेरसोनफोरनि बागै जोङो दावबायनायनि गेजेरजों फरायसंनानै लानो हायो औ
ओरैनो मा होनो मा होनो ट्रेट नो गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैबा नोंथाङा
औ औ
मा मा सोलोंबोयो जेनेबा मा नायो थांनानै नोंथाङा जेनेबा दावबायनानै माबा मोनसे जेनेबा रोंगौथि आरो माबा मोनसे जेनेबा गोनांथि बाथ्राफोर नोंथाङा सोलोंबोयो माखौ नोंथाङा बांसिन मख'बोयो जेनेबा
गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बिसोरो मा मा मा मा खामानि मावगोन ओम मा बायदि बिसोरनि हारिमायारि गाननाय जोमनायफ्रा जानाय लोंनायफ्रा बेफोरखौ बांसिनै नोजोर होनाय जायो।
औ ओ होनबाथ' बुंनांगौआथ' जों बुंलांजोबखाबाय नोंथाङाबो बुंबाय आंबो बुंबाय
औ।
माफोर बुंबावो नामा नोंथाङा?
ओ - ओ आसामनि अनगायैबो जोंनि खाथि खाला ओ ओनसोलफोराव जेरै सुखि दैमा, दारागाव हाजो बेफोराव थांना गरम बोथोरफोराव थांनानै जोङो
ओम।
गुसु हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गुसु दैयाव दुगैहैनो हायो ओ बेयावबो जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनो औ। माब्लाबाफोर ओ ओरैनो थानानै बानाय मोनोब्ला दसे सम दसे सम थांना - थांनानै फैब्ला जोङो गोसो- गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
अ।
ओ।
दे होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो सफैबाय। औ दे नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ - ओ दे ओम थेंक इउ।